हेल खोनादों ना नों
औ खोनादों
औ ओ नोंथाङा सम ओ गुबै आयदासिम आवगायनो आखायाव लादों ओ नोंथाङा सम दंब्ला दा जोङो ओ ओ बिफां लाइफां गायनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनो आखायाव लादों
औ
औ दा नोंथाङा ओ जों नोंथाङाथ' मिथिखायोनो बिफां-लाइफां गायनाया गोबां खामानियाव फैयो जोंनि आबहावानि खामानियाव मोजां खामानियाव फैयो जे जोंनि आबहावाया गुबुंले बिफां लाइफांनि गुबुंले जानायनि थाखायनो आबहावायाबो ओ बिफां- लाइफाङा खम जालांनायनि बेनि थाखायनो आबहावायाबो जोंना गुबुंले जाबो लांगासिनो सानफा एफा दा बेफोरखौ नोजोर होनानै जोङो बिफां-लाइफांखौ जिमान हायो इमाननो गोबां बिबांनि गायनांगौ बा बेफोरबायदिनो बिफां गायनायखौ बारायबोबाय थानांगौ बेफोरखौ नुनो मोनो ओ बुंनो हायो आरो बेजों लोगोसे जे ओ बिफां दाननाय हारखौ जों खमायनांगौ ओ नोंथाङा गोबां बिजाबफोराव फरायबोदों बा ओ गोबां बाथ्राफोरखौ खोनाबोदों जा जोंबो खोनाबोदों जे ओ बिफां लाइफां ओ खमायनायजों लोगोसे सुबुंनि ओ बुहुमनि थाग्रा जि आबहावा बेबो जोबोर गाज्रि बिबां बा गाज्रि हालोदसिम थांगासिनो दा बेफोरखौ होबथानो थाखाय जोंनो बिफां-लाइफां मास बि-बिफां लाइफांखौ जों बाराय होनांगोन बुहुमाव दा नोंथाङा नायगोन ओ जों जेबो अब्ला नायगोन ओइ बालाबारियाव बेफोरबायदिनो ओ बालाहामाफोराव बिफां-लाइफांनि जोबोद खम जायो जायनि थाखाय ओ दुंखावनाय बा गरमा बांद्राय जाहैयो बेफोरखौ नायनो थाङोब्ला ओ बिफां-लाइफांखौ गायनानै जोङो ओ बुहुमखौै रै रैखाथि खालामनो हायो आरो दा बेनि सोमोन्दै नोंथाङा माबाफोर होन सानगोन नामा?
औ जोङो बुंनो हायोदि दंफां लाइ फां गैयाब्लाथ' जोङो माने सुबुं माहारियानो जोङो थांनानै थानो हानाय नङा नङा होनब्ला ओ जोङो ओ दंफां लाइ खौ माने ओ गायनांगौ आरोखि जोङो दंफां लाइफां थाब्लासो माने अखाबो हागोन आरो मोजां बारहावाबो मोनगोन ओ बेफोरबायदि आरोखि नोङो नुनो थाङोमोन दि गोदोहाय माने जोबोद दफां-लाइफां ग्रोम ग्रोम बेफोरबायदि दंनायखौ जोङो नुनो मोनो मोन नाथाय जोङो दानि जुगावहाय सुबुं माहारिया बांनायलाय जोङो दंफां लाइ फांखौहायो दानफायनानै बेफोरावनो गिदिर गिदिर न' आरो गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि बाय बायदि बायदि कम्पानि बेफोरबायदि गायसननायखौ जोङो नुनो मोनसै दानि जुग गावहाय बेनि दारै जोङो दंफां लाइफाङा माखासे खहा जाबो दों नङा होनब्ला? ओ उम। दंफां लाइफाङा दंफां लाइफांखौ आरो माखासे ओ न' लुनोबो बेफोरावबो न' गिदिर गिदिर लु लुनो बा कम्पानिफोराव हायो बेफोरावहायो लांनानै जोङो लां-लांनायखौ नुनो मोनो बेफोर बायदिनो दंफां लाइ बिफांखौ दानफायै दानफायै माने दंफां लाइफाङा दानि जुगाव जोबोद खमखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो
औ नंगौ नंगौ। दा ओ बेखिनियाव मख'नो औ नंगौ नोंथां दे बुंलाय।
औ जोङो गामि एरियायावल' दंफां लाइफांखौ बांसिन नुनो मोनो। टाउन सहरावथ' फ्रायानो दंफांनि महरखौ जोङो बांसिन एसे खम नुनाय मोननाय जायो नङा होनब्ला?
औ नंगौ ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो औ नंगौ दंफां लाइफांखौ जोङो ओ माखासे फालांगियारि बिथिं महरैबो गायनो हायो जेरैहाय नोंथाङा ओ जोङो बुंनो हागोन जेरै लेखा बानायनाय बे बेफोरबायदिनो माखासे फारनिचार बानायनाय बेफोरबायदिनो न' बां लुनाय बेफोरावबो दंफां लाइफांनि बाहायनाया थायो। आरो बेजों लोगोसे जों ओ माखासे दंफांफोरनि बेसेना ओरैबायदि गोरसा जायो दायो दंफांफोरखौ गायोब्ला सुबुङा थारैनो मुलाम्फाखौ मोननो हायो होननानै बुंगोन आं जेरै चन्दन दंफांखौनो होनना बुंनांगोन। बे चन्दन दंफांआ जोबोरै ओ दाम गोसानि दंफां दा बेफोरखौ जोङो गायोब्ला थाय बेफोर बा बेफोरनि आबाद मावोब्लाथाय जों ओ जोबोर प्रफिट मोनगोन बा मुलाम्फा जागोन।
औ।
नंगौ आरो बे बेजों जोङो माखासे ओ मुलामफोरखौ मोननो हायो।
औ जोङो गोदोनि जुगावहाय गोदोनि जुगनिफ्रायनो सोलिबोनानै माने ओ न' लुनाय आरो बायदिसिना बिसिना आरो आलना, जिरायग्रा, सियार आरो बेरेंसि खामफ्लाय दख्ला बेफोरबायदिखौ बानायबोनायखौ जोंङो नुनो मोनोमोन नंङा होमब्ला
औ नंगौ
दंफां लाइफांजोंनो जोंङो गोदोनिफ्रायनो बेफोरबायदि बानायनानै माने जोंङो गोदोनि दिनावथ‌ फाक्कानि न' इस्टिमेटजों बानायनाय न' बेफोरबायदि जोंङो गैयामोन बेनि ओंखायनो जोंङो दं बिफां बा औवा बेफोरजोंनो बानायनायखौ जोंङो नुनो मोनोमोन नङा होमब्ला
औ औ नंगौ नोंथां थि थिगानो बुंङो बे औ दंफ्लां बेफोरबायदिनो दोरोंङारि महरै ओ जोंङो ओ बे दंफांफोरनि बाहायनायखौ नुनो मोनगोन आरो लोगोसे जों बे होनगोन ओ आथिखालनि जुगावथ माखासे ओ कस्मेटिक प्रडाक्ट जेरैबायदि देलेग्रा मुवायानो होन बेफोरबायदिनो ओ पारफिमफोरखौनो होन बेफोरखौबो जों दंफांनिफ्राय बानायनाय खौ नुनो मोनो अ दा बे नोंथाङा बुंनाय बायदिनो गोदोनि दोरोंङारि महरै जों खामफ्लायफोरखौ बानायबोदों बा नो माखासे आरांगाफोरखौ बानायबोदों दा बेनि अनगायैबो जोंना थि आथिखालाव नायनो थांङोब्ला दंफांजों गोबां बेसेन गोसानि फारनिचारफोर जेरैहाय ओ मासिखोनो होन बा बेफोरबायदिनो आरांगाखोनो होन बेफोरबायदिनो ओ उन्दुग्रा बिसनाखौनो होन बेफोरबायदिनो आरो दरजि ओ दरजा खोरखि बेफोरबायदिखौबो जोंङो ओ बै बेसेन गोसा बेसेन गोसानि दंफांफोरजों बानायनाय न'खौ साजायनाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरोना
औ जोंङो बेनिफ्राय मा होनो ओरैजाय गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय जोंङो संग्राय आरो सान्द्रि जेखाइ खबाइ बेफोर बायदिखौहायबो जोऔङो औवानि दारै खेबनो मोननाय जायोमोन आरो आरोखि बेफोरो जोंनि बर' सुबुंफोरनि थाखाय जोबोर गोनांथारमोन नालाय रायजो जानायाव नौङा होनब्ला
औ नंगौ नंगौ उम उम नंगौ नोंथाङा ओ नंगौ बेफोरखौ था थिगखौनो बुंदों बे बेफोरो जोंनि गोदोनिफ्राय बाहायबोनाय आथिखालावबो सुबुंङा बाहायो बेखौ गोबांङानो जे जोंनि नायनो थांङोब्ला दंफां गायनायनि बे दंफांनिफ्राय मोननाय जोंनि ओ बर'नि गुबै हाबायाव दंफांनि खामफ्लाय जे गाम्बारि खामफ्लाय बेफोर नङाब्ला हा हा हाबायाव ओ हाथासुनि हाबाया जाफुङामोन आथिखालावबो माबेबा माबे बा जायगायाव बे ओ खान्थिया बा बेफोर बायदि नेम खान्थिया दङ नाथाय माबेबा माबेबा जायगायाव बेफोरबायदि नेम खान थिया गोमालांबाय बेनि अनगायैबो ओ दोहोरोम बिथिङावबो खामफ्लायनि गोनांथिखौ जों नायनो मोनो बा नुनो मोनो आरो गोबां बिथिङाव जोङो दंफांनि बाहायनायखौ बा जोंनि सोरगिदिं ओ बेफोरखौ नुनो मोनो दा बेफोरो जोंनि बेसादारि आरिमुनि मोन मोनफा मोनफा बाहागो होननानै बुंनांगोन दा बेफोरखौ एंगारनानै जोंनि ओ बर' समाजा दावगानो हाया बेफोरबाय बुंनानै बुंबाबो बुंद्रायनाय ओ जानाय नङा मानोना ओ जोंनि बांसिन मुवा बेसादफोरानो बेनि सायावनो सोनार नाय बुंनांगोन आरो ना उम नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो सानो नामा?
बुंनायाथ' नोंथाङा गावनि मोन्दांथिजों जाबाय बाय दि जोबोद मोजाङै बुंबोबाय ओ जोङो गोदोनि दिनावहाय माने बेफोरनि बारै माने बांद्राय भेलु गैयामोन आरो गोदोहाय माने नों आं ओरैनो लांथ'लाबायनानै ओ माने रां रुफाजों बिदि लेनदेन गैया लासे बेफोर बायदिनो जोङो बेफोरनि ओ सोलायनाय महरै जोङो लां नानै
नंगौ नंगौ
न'आव लानो हायोमोन दानि जुगाव जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ जेरै फालेंनो होन आलनायानो होन जेरै जिरायग्रा ओ सियारफोरानो होन बेफोरनि बारै दंफां लाइफांजों बानाय नाइनि उम माल बुस्थुफोरासो जोबोद दाम गोसा गोसा जानो हमबाय आरो जोङो बेफोरबायदिनो बेफार फालांगि खालामोब्ला बेफोरनि सायाव जोबोद मो मोजां दायो माने खामायनो हायो आरोखि
औ नंगौ नोंथां औ नंगौ औ नोंथाङा थिकखोनो बुंदों दा बेफोरखौ ओ नोजोर होयोब्ला जोङो जोबोरैनो ओ गोबां बिफांनि फालांगि मावनानै दंफांनि बेलायावबो जों खामाय रां आरजिनो हायो ओ बेजों लोगोसे नोंथां नोंथाङा नायनो हागोन ओ फिथाइ सामथाय थायग्रा बिफां लाइफांफोर जेरैहाय खान्थालानो होन बैग्रि होन लेसु होन थाइजौ होन बेफोरजों गोबां बिफांफोरखौ गायनानै बेफोरनिफ्राय मोननाय फिथाइफोरखौ फाननानै जोङो रां आरजिनो हानायनि राहा लामाया दङ बेयावबो
औ जोङो बेफोरबायदिनो मोजां मोजां फिथाइ बिफांखौ गायनानैहाय बिनिफ्राय फिथाइ मोनना मोननो हायो बेफोरखौनो जोङो ओ फाननानै रां मोननो हायो आरो खामायनो हाबावो नङा होमब्ला जोङो हाथायफोरनिफ्राय बायनाय नानै जास्लाय स्लाय मोजां मोजां फिफांखौ हायो जोङो न'आवनो गाव गावनो गायनानै ओ बिनि फिथाइफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां नङा होनब्ला? मानोना जोङो दानि जुग हाय नुनो मोनसै हाथायफोरावहाय माने मुलि होनानै दसेनो मोननो हानाय गोहो फोजों बेखौहायो फिथाइ सामथाइफोरखौहायो मोनहोनानै ओ फाननायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होनब्ला? बेनि थाख खायनो जोङो गाव गावनो न'नि फिथाइ सामथाय होननानै जोङो न'आवनो दंफां लाइफां मोजां मोजां फिथाइ मोनग्रा बिफांफोरखौहायो गायनानै जोङो जानांगौ आरोखि
औ नंगौ नंगौ। नंगौ नो औ नोंथां ओ जोंनास समा जाबायमोन दा बे समावनोस थांजों बेनि बे आयदानि सोमोन्दै रायलायना गोजोन्नाय मोनबाय। इयुनाव माब्लाबाफोर रायलायबावगोन औ नोंथां।